हेल
औ नोंथां। मा खालामदो?
दङ आरैनो।
सिकारबाय।
सिखारबाय सिखारनायालाय।
औ।
नोंथां नोंथाङा मा खालामदो?
आंबोस सिखारनोसो लामाजों लामा सिगां फै फैदों
आतसा सा लोंबाय नामा?
एसे लोंना बायदों कापबसे संख्रिनि
आतसा
नोंथाङा लाय
आंनो लोंथ'आखै नोंथां
ओंखाम जाबायना जानो जायाखै दा
जा जानोथ' जाथवाखै दानो
ओ
दिनैहाय मा खालामगोन जेनेबा नोंथांलाहा माय साय गायगोन नामा दिनै?
दिनि गायथवा नोंथां
गायाना
खोथियाखोनो फुथवाखै
ओ
नोंथांमोनहालाय
दिनि जोंहा गायगोन।
आतसा
औ
ओरैनो मा गाय मा माइ गायदों नोंथांमोनहा?
जोंहा दिनि माबा बाहादुर
ओय ओय
हेलौ।
औ खोनादों।
नोंथाङा मा मा खालामा जेनेबा माबायदि बांसिन खामानि मावो आरो दिनाव ओरैनो
मा होन्दों?
खोनादोंबा।
औ खोनादों।
नों दा जेनेबा सानसेयाव सानसेयावलै माबायदि जेनेबा खामानिफोर मावो माबायदि सोलि लाङो दिना खोन्थानो हागोन नामा?
दिना दिना थ' बिदि जेबो खामानि दाथ' दा सिखारना जेबो खालामाखै आङो ओरैनो दंथयो मबाइल नायगासिनो।
ओरैनो जेनेबा सिखारबाय सिखारना ओंगाम सोंखाम जाबाय बा ओ बल गेलेबा बल गेलेबा इफोरबायदिलै माबायदि थारमाने ओरै बांसिन आरो बांसिन माबायदि दिना थाङो?
आतसा दाथ' बरथमान माइ गायनाय सोलिगासिनो नालाय
ओमफ्राय दा फुङाव सिखारनानै ओंखाम जाखांना माइ गायनो थाबा खोथिया फुनो थाङो
उम।
ओमफ्राय खोथिया फुखांनानै बिदिनो रुवानिफोरनो ओंखाम हैनांगौ हाजिरा लाबा।
ओम।
ओमफ्राय बिदिनो। थिनथासो जाबाथाय न'आव फैयो आरोना आं।
अ।
फोथाराव थांबाथाय थिनथासोआव फैनानै दुगैनानै ओमफ्राय बल गेलेनो था थाङो मोना मोना।
मा बल?
फुटबल गेलेनो थाङो सारिथासो बाजियाव।
ओम ओमफ्राय।
ओमफ्राय बिदिनो बल गेलेना फैनानै दुगैनानै सकआव थाङो एसे। फासफुड जानो थाङो सकआव।
ओ।
ओमफ्राय सक। कदायथ' थाङा मालाबा मालाबा थाङो आरोना।
ओ।
ओमफ्राय बिदिनो फैनानै। दसेसे न'। ओरैनो जिराय थ'नानै मबाइल नायनानै ओंखाम जायो। नौथासो बा सारि नयथासोयाव। ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै। दसे मबाइल नायनानै उन्दुयो आरोना दसथा सारे दसथासो उन्दुयो एकार'थासो जायो मालाबाबो।
ओ।
ओम बिदिनो नोंथांनिखौ खोन्थानो हागोन नामा?
ओ आंनिया आंनियाबो बिदिनो दाख्लै साननैसो एगजाम सोलिदोंमोन। ओमफ्राय दाथ' दैज्लां बोथोरनि माइ जायो गायनायानो। एक्जाम खालिलाय फुङाव सिखारो पासथा सयथासोआव सिखारनानै ओमफ्राय एसे फरायबा फरायबाय ओमफ्राय ओरैनो साहाफोर लोंनानै ओंखाम सोंखाम जानानै दुगैनानै कलेजावहाय थां बाय आरो। ओमफ्राय फैनाया एकथा देरथासो जाबोयो एगजामनि थाखाय। ओमफ्राय फैनानै एबा खोथिया फुनो एबी दुब्लियाव थांनो गोनांबा थांबाय। बे थाङाबा आरो एसे उन्दुनो ओंखारबा उन्दुबाय, उन्दुनानै फिल्डआव थांबाय बल गेलेनो।
आतसा आतसा।
फिल्डनिफ्राय फैनानै सकफोराव एसे मोनानि बेरायो बेरायहैबाय। बेरायहैना‌ फैनानै न'आव थाफैबाय आरो। माब्लाबा आरो हाजिराफोर मोनबाथाय हाजिरा मावनो थाङो।
ओम ओम।
ओम।
ओमफ्राय नोथां ओम नोंथांमोननिया हाजिरानि रेटआ बेसे जेनेबा गामिफोराव मावाबायथाग्राया ओरैनो?
जोंनियाथ' दा सारिस'आनो बरथ'मान।
औ ओंखाम सोंखाम होआ नामा?
ओंखाम होयो जेनेबा फुङाव न'आव जाना फैबालाय ओ हाजिराया जाना फैबा तारमाने जाया होनना बुंबा हैया आरो जुदि जाना फैया होमबाथाय हैयो फुंनिखौ।
आतसा।
ओमफ्राय बेलासियाव होबाय, बेलासियाव होनानै पासथासोआव लागै मावनाय जायो आरो दानिया। दानियाथ' सात तासोआवसो सान हाबना मोनायो देखन हो? अह। जे मा नोंथांमोनथिं माबायदि जेनेबा खोथिया माइ गायनायफोरा आदि
जोंनाथ' दा बर्थमान हाजिरसो गायगासिनो ना हाजिरा?
ओ। खोथिया फुनायफोरालाय, जेनेबा आखा सिस्टेम ना पारला सिस्टेम बेफोरबायदि?
जों फाला सिस्टेमसो फुदों दां, जोंबो फुदोंमोन नालाय।
ओम बेसे पारला?
फाला आतस' फुदों।
अह।
नोंथां मोननिथिंलाय?
जोंनिथिंबो बेनो नो आतस'आनो।
उम।
ओम आखा सिस्टेम फुवा आरो नोंथां मोनिथिं मानोबा?
ओहो आखा सिसतेम फुथ'वाखै नोंथां।
ओ जोंनिथिंबो आखा सिस्टेम बारा सोलिया आरो।
ओ माने मानसिफोराथ' बाय बुरजायैनो गायखायोना खम खम गाया नालाय इन्थ' आखा सिस्टामबथायसे लस जायोलि
आखा सिस्टेमबा आरो एसे बाय माबाबो जायो। गोनो गोथोबो जायो मायावबा गिदिर जायो मायावबा फिसा जायो आरोना।
औ
मा होनदोमोन नोंथाङा
जोबो होनाखै
उम ओ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा
सोंलाय
ओ माने गोदोनि माने दा गोदोनि दस बोसोरसो सिगांनि दैज्लां बोथोरावहाय माइ गायनाय आरो दा माइ गायनायनि एसे माइे बायमान गाज्रि बा मोजां बेफोरबायदि खोथाखौ खोनथानो हागोन
आंनाथ' बिदि बांद्राय नलेज गैया नोंथां आं दसरासो जागोन आं बिदिखौ हानाय नङा नोंथां औ
गोदोआवथ' बायमान माइ गायनायफोरा लेट जायोमोन आरोना दानिया फार्ट जानाय जाबाय ना
औ औ
अ ट्रेक्टरफोरा हालेवनो थाखाय लामा गैया जानायखाय मानसिफोरा जिदा जिदि कम्पिटिसन बायदि गायो आरो।
औ औ
बेखायनो हाजिराफोरबो रुवानिफोर मा खोथिया फुनाय मानसिफोर रा मोना दानिया माननाया माने थान जायो आरो एसे
उ
दा मा मा होनदो मोन नोंथाङा
नोंथाङानो बुंना होदो एसे आं बांद्राय मिथिया नालाय
बुंना होनो माने आंबो इमान मिथिया मो खौनि द सिगां मोखौ हालेवबालाय हाग्राफोराबायथ' थैखायोमोन खेबसे लागैनो दानिया टेक्करफोर दो एवनायखाय माबाला आरो। ए बायमोन ह खननै खनथामसो एवनो गोनां जायो। फो मोननो गोनां जायो आरो आलिफोरा बायलांजोबो ना
ओम
मोखौ दो हालेवबालाय आलिफोराबो थायोमोन हाग्राफोराबाय थैलांखायोमोन ओमफ्राय दे जेनेबा गेजेरफोराव माइ गायनो एवनो गोनां थाबाबो लाना थांनो हायोमोन दा ट्रेक्टरदो इबायदि लानानै थांनो हायाना
औ औ
ओम
ओमफ्राय जेन'बा दा आजिखालिथ' मोख'दो हेवलानोखा मानसिफोरा बांसिनानो ट्रेक्टरजोंसो एवो।
ओम औ मोखौआ गैलानो बिसोरनि बहाथ' नुबावो दा सासे अबबा दङो जानोहानानै खिन्थु मोखौ गैला दैबायदि जायनियाव बो दङमोन हाने सिगाङो हालिनाय दङमोननो, हालिनिनि हालिसेखौथ' माब्लाबानो आं फिसा समाव फानदो ओमफ्राय, हालिसेखौ नै ओ मथा मथि सात बोसोरसो जाबाय खोमा सात बोसोर सिगाआव फानदो,
दा होनबा मोसौ गैथ'ला होमबा नोंथांमोनाव?
ओमहो गैया जोंनि माने जोंनि गामियावनो गैया दा बरथ'मान खा नोंसोरनि गामिफोरावबो मोसौ नुला आरो आरो जोंंनिथिंहाय साननैसो, माथाम माब्रैसो मोसौ सिखाव मोखौ सिखाव फैनाय जादों लांबाय माथाम माब्रैसो,
आदसा आदसा,
दुब्लिनिफ्राय लाना थाङो,
दुब्लिनिफ्रायनो लाङो आरोना?
उम दुब्लाया जेनबा दैैमा खा खाथि माथावरि खाथि जायोलै बेफोरबायदि थारमाने बेलासि टाइम रावबो थाङि खमायाव, औ लाना थांदों आरो अ माब्रैसो लाना थांदों,
आदसा
उम
दे होमबा गोजोन्थों नोंथां।
अ अ दे